खोनादों
थाबथादोंलै
खोनायाखै
ओ दा ओ दा खोनाबाय मा खालामगासिनो?
दं ओरैनो ओरैनो मबाइल नायला ओंख्रिया ना ओमफ्राय उम जोगोनार बिजौसो
बाब्रे गोथावथार मालाय
गोथाव एसे गोथावसाब
उम हारसिं दं
उम बिनानाव दं ओमफ्राय फंबायबो दं आमाइ आनै दं
ओ ओ
आं न'आव गैया माबायावसो दंफैयो बैहाय
ए जोंना खान्थाल जागासिनो मानसिफ्रा
बा मालाय आमथिसुवानि खान्थाल जाखाबाय गैया दाबो मोनजायाखै खेबसेबो
फै जानोबा जोंनाव बेरायथावथाव
थांगोन र' मालाबा
मालाबा ओं आमथिसुवाआव फै समबारनि फ्राय ना मा आमथिसुवाया आमथिसु
दा समबारनिफ्राय आमथि सुवाबा थांनाय जागोनना जायाथाय माबा माइ गायगोन ना बै आमाइमोनहा दहायसो लिंहरदोंमोन
औ नोंसा गाया नामा?
जोंहाना रावबो गायग्रा गैयालै आदिस होयो बिदिनो खाय मा बायदि आदि ना मा होनोथाय माइ लाबोयो आरो माइल' लाबोयो
फैलै होमबालाय जोंनाव गायनो हो हाजिरा हाजिरा हरगोन आं माबाल' स्नि बिगाल' स्नि बिगाल' गायो जोंनिथिं ओमफ्राय हाजिराया थामजौ बाजि नामाथाय थामजौ बाजि
थामजौ बाजि
उम मानसिखौनो मोननो थाङालै दा बयहाबो गायोना
औ बेयावनो मोननो नागिरा
औ मानसिखौ मोना मोननो नागिरा
सिगां सिगां मालाय फैसा होनानै दोनखायो रां होनानै दोनखायो मालाय।
औ गासिबो सिगाङावनो रायलायनानै दोनजोबखायो उनाव नागिरग्राफाथाय उनाव नागिरबाथाय मोननो थांला।
उम।
बेबायदिनो जायो ओमफाय खबर सबर माब्रै?
मोजाङानो।
ए।
नोंहालाय बेरायनो थांथाराखै जेरावबो?
ओम मोजाङानो आंनाबो बेरायनो थांथ'थाराखै दासान्दि। जोलुरसे गेलेगासिनो दा ‌थांनांगौनो ओरै जोंनि माबायाव मावख'आव।
ए जोलुर गेलेनो?
जों जोलुर गेलेयोना लेंहरबाय थायो थाङाबाबो।
उम नुदोंथ' सावगारि दोन माबानायखौ।
उम उम एखेबारे ऐखेबारे लिंहरबाय थायो थाङाबाबो। था आरो रावबो मानसिबो गैया नालाय बुरजा मानसिफोरबो गैया।
जोलुर गेलेनायनिसो ना बोथोरा।
औ।
उम
बै ओरै माबाखायनो बायो आं मोनायाव गेलेनाय जायोना ओमफाय मोनायाव गेलेना मोना मोना गुसु गुसु दैजों दुगैनाय जायो ओमफाय देहाया ओरै दे देहाया ओरै बोरैबा मोनो आरो गगा मोननाय जायोना लोमजानाय जायो बिदियाव।
उम।
मोना मोना गेलेनाया
दासिम सा बिसिबांसिम रायलायखो नों?
दासिम दा नोंजोंसो सादाइन जागोन।
दालाय ए ओमफाय माबा
ओ
राङा नुबाय?
ओ राङा मोनथ' राङा मोनथ'वाखैमोन ओ आं एकाउन्ट सेटाप खालामनाया दाखालि माबाखौ होनाया दाखालैसो होदोमोन नालाय ओमफाय दाखालि ओ साबायानो कमप्लिट जायाखैमोन आरो माबा जोबाखैमोन रायलाय जोबाखैमोन।
औ आंनाबो बिदिनो जादों आंना द'जौ द'जौल' देखायदों द'जौ बिसिबांमोनथाय
आं आंना माबाल' साब्रैजों रायलायनायल' नालाय सेजौ
सेजौ सेजौ गुजिनैल' गुजिनैल' देखायदोंमोन ओमफाय दा बारायदोंना मादोंथाय नायथ'वाखै आं।
ए बै मा खासे आदामोनहा जा गोबां माथो नुदोंलै।
ओ गोबां गोबां हाबदों बिसोरना माने बुरजा बुरजा रायलायथारबायना बिसोरो। सोरनाबा सोरनाबा नैजि ओ सोरनाबा सोरनाबा रायलायनाया नैजिब्रै जनजों रायज्लायबाय सोरनाबा सोरनाबा गुजि जिगु जिगुजन रायज्लायबायना बिसोरो बुरजा बुरजा बै सासे औ जोंनि गामिनिखौ सिनायखायो दा बै सासेया बेना बेनाबो नैरोजा जानानै दङ माबासिम दासिमाव जिस्नि जन रायलायबाय आरो बे ओमफ्राय जिस्नि जनाव ओं जिस्नि जनावनो नै नैरोजा जानानै दङ फाग्लासो
आयो आंना दा मा खासियानो ओरैनोसो जादों।
ओह बेनाबो आंना सानै आंनाबो सानैना लाथिख' लाथिख' जादों। ओमफाय नै ओमफाय दोनै दा ओमफ्राय नै दा एसे सिगां हरनाया ब्रैजिगु जानानै थादों आरो बेखौ मिथि नाय नंला बोरै खालामो
मालाय गावसिनि टाइम बानायगोन बे
औ बोरै बोरै खालामो गावसोरसो मिथिसिगौ
उम
सानबेसेजों हाबोथाय राङाबा
जानो आं नुदोंल' ओमफाय डाइरेक्ट गावनो थाहैखायो ना माथो
ओ गावनो हाबफैखायो
ए नैबाव नायनायाव नुदों द' जौ बेसेबांबाल' नुदां
ए खिन्थु बे हाबाखै नोंनि माबायाव एकाउन्टाव
ओम आं माबा फैया
मेसेस फैया ओं आदसा आदबा माबाब ओ बिसोरो आदाम मोन होने मथेथ' साननै सानथामनि उनावनो हाबो होननाय खोनादां
ए
माने माबाखौ नों ओ रायज्लायबाय माने गावसोर ओरैनो ज' जों ओरैनो रायज्लायनायाव माबायो आरो खोन्थायो
ओं
बारा ग'ना माने माबाखांनानै औ रायलायगासिनो बिसोरो
साबिसज'न ओम सा थामजि थामजिसिम ना?
औ थामजिसिम होन्दोंमोन ओमफ्राय दाबा बारायखौना माखो बुजिनानै मोनासै आं। माबाखौबो रांखौबो जिदाइन जिदाइन जौसिमल'सो मोननो हागोन होनदोंमोन ना ओमफाय सासेनाव नै रोजा थांनाय नुनायखाय नै रोजा थांनाय नुनायखाय माबा सिगोनदां
हागौदांमोनो
उम
गैया जा गोबावनि उनाव दिनैसो आंनाथ'
रायलायखाथाराखै रावजोंबो
ओमहो न'आव थानायावल' रायलाय लायबाय एसे गोबावआनो जाबायमोन खेबसे बिनानावआ नोंजों रायलाय फैनायनि उनावनो गैया
ए
रायदोंमोन ना?
ओम आं आं हरनो सानो ओमफाय ओ आं हरनो सानो ओमफ्राय नोंस्राखौ एसे माबा सानो आंहा समजों इसे बेस्थ'।
ओरैनो थायो आंबो मानि थै मालाय मानसिफ्रा ओरै बेस्थ'आव थाजोबोनो रायनो दां मेसेज हरलाबायो ना एखमबा। दाबोथ द'हाइ माबामोनाव हरलाजोबबोदोंमोन आं गैया गासिबो बेस्थ' गोजामोन। ओमफाय बैयाव दि दंमोना ओमफाय बाहाय सोरबा रायज्लायग्रा फ्रि दं नामा होननायावहाय
औ
औ होननायावहाय सानै हरदों आरो
ए आं आंबो ओरैनो दासान्दि उनदुनानै थांगासिनो ओफ्राय आंबो माने समाव जिरायलायनो बायो एखायनो बालायलाङोबो आंहा।
आंबोथ' बिदिनो आरैनो
बाबाथाय हरा आङो रावनाव बो हरखायाबो ओमफाय एखमबा बे मोनाफ्राव गोसो जालाबायो आरो रायलायनो ओरैनो थानाय समाव ओमफ्राय दिनै गोसो जालाबायदों माने बे गोसो जानायावनो रायजलायखानांगौ होननायसो जाबाय।
उम गैसो गैयाबा ओरैनो थाथ' गोसोआ गासै
थाब थाब रायलायखा नङाबा जानाय नङा हलायनायनि।
उम
बेखायनो गोसो जानायावनो रायलायहरदलाबायो आं हरदोंमोन आं साथामसोनाव फन मा साथामसोनाव हरदोंमोन आं ओमफ्राय गैया गासिबो रावखौबो रावबो थिखोआ जानबुंखौनो हमा माने।
माबानो खोनथानानै माबाखायाबा। रायज्लायाबा मिथिया माने फैयाना बियो सायाव जाखां फैया।
औ नोंनो जेरै खोन्थाहरदों बिदि खोन्थाहरनो खोनथा हरजोबनो थाखायनोथ' फन हरदोंमोनब्रा आं माखासेनाव। ओमफाय गैया, गैया रावबो हमाखैनो। उन्दुला जोबदोंसो खोमालै दा उन्दुनायनि समना एसे नोंबो समैखाय नोंखौ-नोंखौबो उन्दुदोसो सानदोंमोन आं
उम हमदोंमोनथ' ओमफाय नों दानबायमोन।
ओ इसे गोबाव लादों।
माने सोदोम हरदोंमोन। बायहायनो ओमफाय बिदिनो जायासैना।
औ
नोंनि नोंनो फन हमनो ना बियो? बिजों माबाबाय थानो नंनानै ओमफाय उनावहाय बे माबायाव हरबाय खोन्थाहरबाय जायासै होनानो हर माबाबाय दानबाय
मानो जायाखै बिबा?
जानो?
माबा जेबो नोंनो हराखै खोन्थाहराखै?
नोंनि गिबि जानाय बायदि जादों माने नांनो नागिराखै। कनेक्ट आनो जायाखै।
ओ खोनाफैयो खोनाहैयाखै ना बले खोनाफैयाखै?
बेयो आंनिखौ खोना हैयाखैनो ओमफ्राय आं खोनादोंमोन।
आंनि आंनिजों गि आंनाव आंजों गिबि जानाय बायदि जादों आरो।
उम।
ओ माबानि खोमालै बे माखासे माबानि जेंना खोमा बेै नेटनि।
जानांगौ दां उम।
खिन्थु आंनाव आंनावबो औ आंनाबो गिबियाव खोनायाखैमोनना जेबो दासो उनाव उनाव हरनायजोंसो खोनाबाय।
सम समाव बिदिनो जायोनदां।
मिथिया एखमबाथ' मा
गुबुनफ्राबो रायलायोना गुबुनफ्राबो रायज्लायोना बेयावनो।
उम फनानो थांबावा एखमबाथ'।
उम।
सोरनावबा सोरनावबा दाखा दाखालि सासे लोगोजों रायलायनायाव फनानो हरबाबो थाङाब्रा माबा मा जाबाय थायाथाय माबा फ्र माबा जेंना जाबाय थादों खोमा।
ए।
बोरै फनानो थाङा थाङा थाङा देखायबाय थायो माने आमफ्राय बिदि थाङा थाङा जाबाबोलाय
माबा खालामनांगौ रिफ्रेस रिफ्रेससो खालामनो होदों आं‌ खौबो, दा ओमफाय आं खालामदोंमोन।
जायाखै?
जायाखैमोन आंनाबो।
एह।
माबाल' बिजोंनो रायज्लायबाय थानायाव ब्रै मिनिटल' रायज्लायबाय गैलाबो।
एह।
हारसिंनो माबाबाय थांबाय।
उम उम उम आंना बिदि जायाखै माने ओंखारनानै गासिखौबो माबा खालामजोबनानै क्लियार माने स्रां खालामजोबनानै माबायोबा हाबफिननानै हरनायाव जादों।
औ औ नै समा जानोसै।
औ दे बिदिबालाय।
दे।
औ।
ना आं आं हरफिननो नोंनाव र'।
दे दे हरदो दे।
जाबा हरनोसै।
औ दे हरदो दे।
दानजा बावालै।